हेलौ नोंथांनोसै आं मोनसे ओ खोथा ओ सावरायनो सानदों जों सावरायनो हागोन नामा नोंथांनि नोंथांनिफ्राय सम मोनगोन नामा?
औ औ हागोन दे नोंथां।
आं नोंथांनिसिम जे आं एबा जोंना बे बैसागुनि सोमोन्दोै सावरायनो नागिरदों जे बैसागु एबा बिखौ नोंसोरनि ओनसोलसिं एबा नोंसोरनि सि नोंसोरनि जायगासिं बोरै बोरै एबा फालिनाय जायो एबा रंजानाय जायो आरो बेखौ बेखौ नों फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे दा नोंथांनि सोंनाय बादि दि आङो बुंनो सानो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव बा जोंनि आं उदालगुरिनि नालाय उदालगुरि ओनसोलाव ओ जेसेबांखि बर' हा-हारि दङ आङो नुनो मोनो जे बैसागु ओ या जाहैबाय जोंनिनो बर' हारिमुनि मोनसे कालसार हिसाबै जोङो फोरबो हिसाबै मानिनाय जायो। जायखौ जोङो एप्रिल दानाव उम फालियो बेखौ ओ जोङो रंजालि बैसागु होननानै मिथिनाय मोनो। आरो बे रंजालि बैसागुआव ओ गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो जा बा बोराय बुरैफोरानो जा बिसोरो मा खालामो ओ साहा लोंनाय बा उम जुइस लोंनायफोरखौ दोनथ'नानै बिसोर मा खालामो माइब्रा माइरंनि बा माथा माइरंनि बिसोरो ओम जौखौ बानायनानै बिसोरो बेदरफोरजों खा-खाजि बनायनानै जायो बा लोङो। ओ बिसोरो माइरंफोरखौ ओ गोबां सोम हाबना दोननानै बिनिफ्राय जे रस गयो बेखौ बिसोरो ओ जौ महरै लोङो गोबाव सम ओ बिदिनो दोननानै। बिसोरो बेदरफोरजों बा मा बि सेरनाय बा माबा बि ओ गोखा गोखै जायो नालाय बे माबायाव ओ बै सागु बोथोराव बे गोखा गोखैदों जों नुनो मोनो गोबां बिसोरो ओ जौखौ गाव इसोरनिनो हारिमुवारि लोंग्रा हिसाबै बाहायनाय जायो। दा ओ बैसागु बोथोरालाय ओ मानिथो बा मानोथो गोनांथार? होननानै जों ओ बुङोब्ला जों मिथिनो मोनो बर' हारियाव गोबां ओम उम मा होनो फोरबोफोर दङ बे फोरबोफोरनिनो बैसागुआ गासैनिस्राय गेदेरसिन फोरबो होननानै जोङो ओक्षमिथिनानै लानो हायो मानो होनोब्ला? बर' हारियाव जों गोबां फोरबो नुदोंब्लाबो बैसागुआनो देरसिन। आरो बे फोरबोआव ओ साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो रंजानानै बिसोरो गोदान गोदान ओ दख'ना ओ गोमो गानगोन सोरबा दख'ना गोजा गानगोन आरो सोरबा फालि लागोन आरो हौवाफोरनि गेजेराव बिसोरो गामसा गाननानै उम लोगोसे ओम हौवाफोरा गामसा गाननानै फालि लानानै बा फालि नङा आर'नाइ आर'नाइ लानानै बिसोरो देलाय मालाय ओ न'खर न'खर मोसानो बिसोरो थाङो। दा ओम आं सोंनो सानो नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फालिनायाव बिसोरो माबादि बा जानाय लोंनाय खौ माबायसा ओ प्रिपेयार खालामो बिनि सायाव आं नोंथांनिसिम सोंनो सानो।
औ नोंथांनिसिम आं बुंनो सानो जे जोंनि ओनसोलावबो जों बैसागुखौ गाजा गोमजायै ओ फालिनाय जायो एबा ओ सेलेब्रेट खालामनाय जायो आरोना। ओमफ्राय नोंथाङा जे जेरै बुंलांदों जोंनिथिंबो बिदिनो जाजोबो बुंनो थाङोबा। एबा जों जौ जौ लोंनाय एबा मोनसे ओ नियम जायो आरोना बे मोनसे टाइपनि कालचार जेनेबा औ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे माबा आरोना हाबा बेयो जेरै- जोङो जौनि बा बेदर बेदरनि आरो गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय जेनेबा फिथाइ सामथाइ आरो बायदि बायदि रोखोमनि जे जों मिथिनो मोनो जे फास्टआवनो जों जौनिफ्राय थांनो ओ जेनेबा आं बुंनो सानो जौनिफ्राय जों बे जौ खौ गोबां रोखोमनि बनायनाय जायो जेरै- माइब्रा माइब्रानि जौ एबा फिथाइ सामथाइनि जौ एबा जों इंलिसाव इंराजिआव खोनानो मोनबावो जोङो एसे वाइन होनना बुङो आरो ना बेखौ बे वाइनखौबो बनायनाय जायो आरोना बे बैसागु समाव आरो बैसागु सम औ बनायनाय जायो आरोना आरो ओ जेरै - नोंथाङा बुंबाय जे जानाय लोंनाय एबा बेदर बेफोरनि बेलायावबो आं बुंनो सानो जे जों बे बैसागोआव गोबां रोखोमनि बेदर जानो बेदर जा बेदरखौ बाहायनाय जायो आरोना जेरै- जोंना फैबाय दाउ बेदरखौ बाहायनाय जायो आरो सोरबा सोरबा दाउ जायाबा दाउ बेदर जायाबा आरो अमा बेदर बाहायनाय जायो। आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि बेदर बाहायनाय जायो। जे खाथि खालायाव थानाय जेरै- ना हारिबो ना ना हारिबो बाहायनाय जायो। आरो बुंनो थां बुंनो थाङोबा बे बैसागोआव जों गोबां रोखोमनि ओ गाननाय जोमनायखौबो नुनो मोनबावो जेरै - ओ दख'ना एबा जों बुंनो जों मिथिनो मोनो जे दुनियायाव मिथिनो मोनो जे बाटारफ्लाइ होननानै मोनसे द्रेस दङ बे दख'नाखौनो बाटारफ्लाइ ड्रेस होनना बुंनाय जायो आरोना आरो जेरै- हाबा जोंना दामनाय देनायनिफ्राय सिफुं ओ सिफुं हायो दल हायो एबा खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दामनाय देनायखौ बि बैसागोफ्राव बाहायनाय जायो आरोना।
औ औ
आरो जों आं बुंनो सानो दे जोंनाव बे बैसागु एबा बैसागुआनो सबनिफ्राय गोदोरसिन सेलेब्रेसन जों बर'फोरनि बिथोराव जों बैसागुखौनो नुनो मोनो जे जों बयनिबो फ्रो मानिजानाय एबा ओ सेलेब्रेसन होनना बुंनाय जायो आरोना बे बैसागुखौ। आरो बुंनो थाङोबा जे जोङो गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय बेफोरनिबो मोनसे रुल थायो आरोना बे बैस सागोआव जेरै- जोङो ओ गामसा गानो ओ गामसा गानो आरो ओ कट हारि जे कट औ वेस्ट कटखौ जे माबानिफ्राय ओ सिल्कान सिल्क कटन बेफोरनिफ्राय बानायनाय जायो बेफोरखौ। आरो सि दानायफोरखौबो जों बि बैसागुनि गेजेरजोंनो मिथिना मोनो। आरो आं नोंथांनिसिम सोंनो सानो जे ओ बे बैसागु एबा बे सेलेब्रेसन खैथा रोखोमनि दोङो जेनेबा बुंनो सानो बुङोब्ला ओ गोबां रोखोमनि बैसागु दङ बे नोंथांनिसिम मिथिनो हागोन ना बे मा मा बैसागु?
औ औ। दा नोंथाङा जेरैहाय सोंबाय आं बिदिनो खोननो फारि फारि खोन्थालांनो गोसो जादों। ओम बर' हारियाव जोङो नुनो मोनो बैसागु होनोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि बैसागु दङ बेयो थार। जोङो गिबियावनो जोङो अक्ट'बर दानाव जों नुनो मोनो काति बिहु बा काति बैसाग। जायखौ जोङो ओम दुब्लियाव माइ मोननाय बा माइ थायफुनाय समाव ओम दुब्लियाव मम बाथि सावनानै जोङो ओम बे बैसागुखौ फालिनायजों जोबोर जोबोरैनो नुनो मोनो आरो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बे बैसागुखौ जानो हागौ टाउन सोहोरफोराव फालिनाय जाया। नाथाय गामियाव ओरैबायसा स्ट्रिक्ट बे बैसागुआ जे गामियाव सुबुंफोरा बा आबादारिफोरा मा खालामो ओम बे बैसागुखौ ओम फालियो बा माइ बारिफोराव बाथि सावनानै बिसोरो माइखौ मोजां जाथों होननानै बे बैसागुखौ बाबो बेै फो-फोर्बोखौ फालियो। दा बेनि अनगायैबो जों नायनो ओ नुनो मोनदों उम मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनाय बेबो मोनसे ओ जोंनि उम बैसागु होननानै जों उम मिथिनो मोनो। दा मोसौ थुखैनायालाय बोरैथो जायो? दा मोसौ थुखैनायखो जोङो नुनो मोनो मानसिफोरा ओम बा सुबुं फोरा बर'फोरनि गेजेराव गोबां उम आबादारिफोरा जानो हागौ सोरहाबा ओ हालिनैल' मोस मोसौ दोङो सोरहाबा हालिथाम सोरहाबा जोबोद गिजि बेफोरखौ जों नुनो मोनो आ जायफोरा मोसौ दोङो बिसोरो फुङावनो सि खारनानै गावनि मोसौखौ ओ दैसाफोराव बा दैमाफोराव लांनानै थुखैहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां ओ रेसपेक्टनि गेजेरजों बा ओम सनमाननि गेजेरजों गावनि गावनि मोसौखौ उम थुखैनानै ओ दुब्लि फोथार फोराव मोजां ओं आदार जाहोनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बे सानदांथि दङ जे मोसौआ जोंनि थाखोय बेसेबां ओ खस्थ' खालामो हाल एवनायाव ओम आरो दुब्लिफोरखौ एवज्लांनायाव आरो गोबां जोंनो गाइखेरबो होयो बेजों लोगोसे ओम जोङो रांखावरिबो आर-आरजिनो हायो मोसौजों। अब्ला बे बेसे ओ बेसेबां जोङो मोसौ फिनायजों जोङो उम रांखावरिफोर आव आरजिनो हायो। लाब जायो जोंहा बेनिखायनो ओ जोङो मोसौखौबो बोसोराव खेबसे हाथाराब्लाबो ओ बिदि थुखैनानै सनमान होनांगौ होननानै ओम आं सानो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनो बो जोंनि बर' हारियाव मोसौ ओ थुखैनायफोरखौ आरो बिनि अनगायैबो जों बैसागुखौ ओम बैसागुनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जे उम जोंहा रंजालि बैसागु दोङो जायहा बयनिख्रुइबो गुबै। बा बयनिख्रुइबो ओ गेदेरसिन होननानै जोङो रंजालि बैसागुखौनो साननानै लानो हायो बे रंजालि बैसागुआ गोदान बोसोरखौ बरायनायनि हिसाबै फालिनाय जायो ओ जेरैहाय दंफांनि फोराव जोङो गोरलै बिलाइ खिलिनाय खिलिनायफोरखौ जों नुनो मोनो। जोङो इन्टारनेसनेलि जोङो हमनानै लायो जेबो ओ माबाया गोदान बोसोरा जोंहा डिसेम्बर दान जोबनाय लोगो लोगोनो आरो जानुवारिनि से से जानुवारि हाबनाय लोगो लोगोनो जोंहा ओ गोदान बोसोर जायो होननानै जों फालियो होनबा जों मिथियो। नाथाय जोंनि बर' हारिमुआव बा जोंनि आसामाव जोङो गोबांथार नुनो मोनो जे बैसागु फालिनाया मोनसे ओम गोदान बोसोर खौ वेलकाम खालामनाय हिसाबै बा बरायनाय हिसाबैसो फालिनाय जायो मानो होनोब्ला
औ नंगौ नोंथां औ।
औ ओ दंफां गोरलैफोराव बिलाइ खिलिनाय उम गोरलै खिलिनायजों लोगोसे जेरै जोंनि रानस्राव हाया गिसि जायो अखा हायो। जों आरो गोरान बिलाइफोरा ज्रय ज्रय सिरिनानै आरो गोदान रज'यो आरो नायनोबो समायना नुयो बे नुथाइनि गेजेरजों जोंनि बैसागु खौ फालिनाय जायो रंजालि बैसागुखौ आरो बेयाव जानाय लोंनाय फोराबो मोजाङै जायो। दा आं नोंथांनिसिम सोंनो सानो जे नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु जेब्ला फालियो बिसोरो गाननाय जोमनायखौथ' मोजाङै गानखायो अब्ला ओ बिसोरो उम जानाय लोंनायनि अनगायैबो उम बैसागु बोथोराव मा मा मावो बा मा मा खालामो नोंथाङा एसे बिजिरना होदो।
आङो आंसो ओ मावनाय दांनाय बेफोरनि सायाव बुंनो सानदों जे बैसागु बोथोराव जों गोबां रोखोमनि हाबाखौ मावनाय जायो जेरै ओ गोबां रोखोमनि उम जेरै बुंनो सानबा फुजा होनाया फुजा होनायफोरखौ आरोना। फुजा एबा जोङो आलारि बाथि सावनाय एबा मोसौ मोसाखो मोसौ मोसाखो फु ओ मानिनाय बेफोर गोबां रोखोमनि माबाखौ जों नुनो मोनो आरोना बैसोर। जों बैसागु होनोबा गोबां रोखोमनि बैसागु जेरै गोदान बोसोरखौनो जों नोंथाङा बुंनो बुंनाय बायदिबा नों जे गोदान बोसोर खौनो जोङो फास बैसागु होनना मा मानिनाय जायो आरोना जेनेबा ओ फुरा दुनियानो प्रिथ्रिबिया जे गोदान बोसोर होननानै मिथियो जे माबानाय जायो बिखौनो बुंदोना नोंथाङा ओ बेबायदि होनोब्ला जों गोबां रोखोमनि ओ हाब मावनाय मावनाय हारिनाय दोंखौ जेरै बुंनो थाङोब्ला ओम फिथाइ हारि फिथाइ हारिनि माबानो जेरै ओ आमथिसुवा आमथिसुवा बेबो बैसागु मोनसे रोखोमनि बैसागु आरोना। बैसागुआव गोलैनाय जायो बेफोर